हेल'।
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।
अआ। खोनादों दा।
औ।
अ अ मा खालामदों नोंथां?
आङो दायो। ओरैनो दंथ'यो।
अ अ अ बिदिब्ला जोङो ओ मानि सायाव सावरायनो नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा?
अ जोङो दायो बिफां लाइफां बा जिब जुनार बिसोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै आरो।
औ औ दे दे बिदिब्ला नोंथाङानो एसे ओ फोरमायना होग्रोदो।
औ। आङो दायो जिब जुनारनि बारै बा दंफां लाइफांनि बारै एसे सावरायलांनो सानदों आरो। ओ बुंनो थाङो। अब्ला बिफां लाइफां गैयाबाबो जों। मानसि माहारिया थांना थानो हानाय नङा आरोना माने बिफां लाइफां। फांजोंसो जोंनि बार हाववा बारहावाफोरा मोजां आरो अखा बिफां लाइफां बिफां थायोबासो अखाफोराबो हायो नालाय बेनिखायनो जोंङो बिफां गायनो नांगौ। आरो बिफांखौ दानफायनायनि सिगां माने जोंङो दंफां गायनानै लागोरनाया मोजां आरोना। मानोना बिफांनि दारैसो जों मानसि फोरा मोजां बारहावा मोनो मोजां आबाद मावनो मोनो जोंङो अखा बांखा गैयाब्लानो माने जेबो आबाद मावनोबो हाया जाबाय नालाय। जोंङो जिब जुनार मानसि दुमसि गासिब माने थांना थानायाव अखा बार नांथारगौ नालाय सायहा सायख ख्लुम दंफां लाइफां जोंनो जोबोर गोनांथार आरोना।
औ औ
जोंङो जिब जुनार होननानै बुंङोब्ला जोंङो जिब जुनारफोरखौहाय रोखोम रोखोमनिबो नुनो मोनो आरोना। माखासे अरनबारियाव थाग्रा आरो माखासे न'आव फिजाग्रा बिसोरखौ जोंङो मोननो हायो आरोखि।
जेरै जोंङो बुंनो थाङोब्ला न'आव फिजानाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो बुंनो हागोन अमा दाव दावआबो दंङ रोखोम रोखोमनि फिजाग्रा। न'नि दावआ बेलेग दंफां लाइफांङाव थाग्रा दावआ बेलेग आरोखि। आरो जोंङो सैमाखौबो न'आव फिनाय जायो आरो मोसौ दंङ। बोरमा दंङ। बायदि बायदि जोंङो बेफोर जिब जुनारफोरखौ न'आव फिसियो आरोखि। ओ जोंङो बाहेरायाव थाग्रा होननानै बुंङोब्ला जोंङो सिंह, मोसा, लख्रा आरो दाव फोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। खौगौ जोंङो जिब जुनारफोरखौ हायो माने सायख' बासिख' माने न'आवहाय फिजानाया जे माखौ फिजायो बेखौ लानानै न'आव फिनो हायो आरोखि।
औ
जोंङो जिब जुनार गैयाब्लाबो माने एसे समायना रमायना नुथायखौ नुनो हानाय जाया नालाय बेखायनो जोंङो ओ माने गुबुन गुबुन जिब जुनारखौ नंगौ गिनाया गिनांगौ माने जोङो बाहेरनि जुनारफोरखौ जेरै सिंह लख्रा मोसा बेफोरखौहाय जोङो गिनांगौ नाथाय जोङो थां मानसिनो थांनानै थानो थाखाय जोङो बा रां खामायनो थाखाय जोङो न'आव फिजानाय बुस्थु जिब जुनार जोङो बुंनो थाङोब्ला अमा दाउ मोसौ बोरमा आरो नाफोर बायदि बायदि बिसोरखौ फिनानै जोङो माने मोजाङै मोजां जिउनि राहा खुंलांनो हायो आरोखि
औ
मा जेरै मानसिनो थांना थानो थाखाय माने बिफां लाइफाङा गोनां बेबायदिनो जानो थाखायबो जिब जुनारनोबो न'आव थाग्राफोरनि थाखाय माने मानसि नि जोथोन लानाया गोनां आं आरोखि बेबायदिनो जोङो बायदि बायदि जिब जुनारफोरखौ हायो माने जाजाग्राखौ जायो जायैखौ दोनो बेबायदिनो मानसि जानानै जोङो सायख सिख' बासिख' जिब जुनारफोरखौबो बासि बासि जा माखासे जाग्राखौ जायो जायैखौ दोनो आरोखि नोंथाङाबो दा बेफोरनि बागै एसे गुवारै आं बांद्राय मोजाङै हायाखैब्लाबो नोंथांखौ एसे मोजाङै फोरमायलांबावनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय
आङाबोथ' इसेबां ओ गोथौ गियान गैया जिहेथु जोङो द बिफां लाइफां आरो जिब जुनारनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो ओ बिफां लाइफांजोंस' जोंहा जिब जुनारजों बेसर मोननै ज ओ जोंहा जोबोद गोथौ सोमोन्दो दङ होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ ओ जिब जुनारफोरा ओ खायसे जायबा ओ जिब जुनारनि खोथा बुंदो जेबा जोङो जिब जुनारनि खोथा बुङोब्ला जिब जुनारफ्राबो ओ मानसि बेबायदिनो जानानैसो थांनानै थायो जायखि जाया जिब जुनारनि खोथा बुङोब्ला जोङो ओ गांखो जाग्रा आरो बेदर जाग्रा जोङो ओ मोननै ओ हारिनि मोननो हायो बा आरो ओ जाथिनि मोननो हायो जेराव गांखो जाग्राफ बिफांनि बिलाइफोरखौ बा लाइफांनि बिलाइफोरखौ जानानै थांनानै थायो ओ जेरै जोङो मोसौ बोरमा जिरा बायदिसिना जोङो मोननो हायो दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ थांनानै थानायखौ नुनो मोनो जिब जुनारफोरखौ लोगोसेनो बेदर जाग्रा होनना बुङोब्ला दानि जि नोंथाङा फोरमायलांखाबाय ओ जोंहा दोङो सिंह बायदिसिना मोसा बेफोरो बिदिनोसै जोङो जिब जुनारखौ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गेदेर गेदेर हाग्रामाफ्राव जोङो नुनो मोनो जेराव ओ बेफोरबायदिनो बिसोरबो ओ मानसिया जेरैबायदि रायजो जाबाय दोङ संसार जाबाय दोङो बिसोरबो बिदिनो ओ गांसोफोरखौ जानाय थायो सोरबा ओ जुनारफोरखौनो होसोनानै बेदरफोरखौ जाग्राफोरा बिसोरो जायो बेनिफ्राय बिसोरबो बिदिनो गावसोरनि उ फिसाफोरखौ ओ गावसोरनि फिसा आजायो गावसोरो बिदिनो थानानै ओ हाग्रायाव बिसोरो ओ दोंङो आरो ना दासिमबो नाथाय बिसोरो ओ दिनै ओरैबायदि जोङो बुंनांगोन जेराव जोङो मानसिफोरखौ जोंहा जुदि जों साननानै थाङोब्ला जों जोबोद दुखु मोनो मानो होनना बुङोब्ला दिनै ओ जोङो बेफोरखौ जोङो ओ मुभिफोरावसो नुयोमोन जोङो फिलमफोरावसो नुनो मोनोमोन जेराव जोङो गोबां रोखोमनि बा गोबां जाथिनि जिब जुनारफोरखौ जोङो ओ लाना फैनानै जोङो सिरियाखानाफोराव जोङो सोनानै दोनफैदों जेराव जोङो सिंहनि खोथाखौनो बुंनो हायो सिंहआ जोंहा ओ बेनो जोबोर गुवार जायगा नांगो‌ बियो ओ मैहुर खालामनानै जायो मै सेसा बायदिसिनाफोरखौ होसो होसो ओ हाग्रायाव थानानै जायो नाथाय बेखौ जों दिनै ओ जोङो जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय बायदि दिनै ओ मानसिफोरजों नाय होजायो बा जोङो जिब जुनारखौ दिनै जोबोद जोङो मोनसे खेला गेलेनाय बायदि जायो आरो ना। जेनेबा जों जे बेयाव जोबनानै दोनदों। सिरिया खानायाव जेराव जों बेफोरखौ नोंगौ माब्लाबा समाव जोंनि जिब जुनारफ्रा जोबलांजोबोब्ला जों बे खौ नुनो हायो आरो ना जेने माब बेयाव सिराखानाफोर नायदों थाय अब्लाबो जोङो बेफोरबायदि जिब-जुनारफोरखौ जों जोङो खासथि होयोब्ला दिनै जोङ इसेबां साननो हनो गोरों जाबाय दिनै एसेबां दिनै जोंनि बिगियाना जौगानायनि उनावबो जोङो जिब-जुनारफोरखौ ओ जोबोद ओ खास्ति होयोब्ला जोंनि जोबोद गोरोन्थि जागोन लोगोसे दिनो
नोंथांनिफ्राय नोंथांनि फाय माने बाहेरा एसे खोनानो माने रावफोर खोनानो मोन्दों नोंथाङा ए सिरि जायगायाव थानो हागोन नामा।
औ औ औ औ ओ बेफोरबायदिनो ओ जों जोङो बिफां-लाइफांनि खोथाखौ जों बुंनो हायो। जोंनि बिफां लाइफांफोरा ओ जुदि माबायोब्ला उम जोंफोर बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गायाब्ला ओ जोङो ओ अखाफोरा जोङा बिफां लाइफांफोरनि गेजेरजोसो हायो होननानै जों मिथिगो। जुदि बिफां लाइफांफ्रा खम थायोब्ला जेराव जोंहा सान्दुंफोरा बांद्राय जागोन साननि बिदुंफोरा जोंहा बांसिन मोनगोन। अब्ला ओ जों बेवहाय थांना थानाया जोबोद गोब्राब जागोन। जुदि जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौ ओ गायनानै लायोब्ला जोङो न'खरनि थाखै बा आबहावानि थाखै जोङो अक्सिजेनबो मोनजायो जों बिफां लाइफां गायोब्ला लोगोसेनो जोंहा ओ बेवहाय जोङा रांखान्थि गोबां जोङो ओ रां रुफाबो जोङो आरजिनो हायो ओ बेनि गेजेरजोंनो जोङो न'खराव नांगौ जानाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो दिहुनन्नानै लाबोबाय बिफां लाइफांनि खायनो जोङो बायदिसिना ओ सियार जग्रा लोगोसेनो न' बांफोरखौ जोङो ओ बिदिनो जोङो बिफां लाइफांजों जोङो लुनानै लानो हायो जोङो बिजाब फरायनो थाखै बा बायदिसिना जोङो मुवा बेसाद दोननो थाखै जोङो जोङो टेबोल बायदिसिना जोङो बानायनानै लानो हादों दिनै जोङो हान्था मेलानि खोथा बुंनो थाङोब्ला ओ दिनै बायदिसिना
नोंथाङा सिरि सिरि जायगायाव थानो हागोन नामा
अ अ अ खोनादो ना नोंथां ओ जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला ओ आंनियाबो ओ एसे बेकग्राउन्डआव एसे ओ साउन फैबाय थादों जिहेथु बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे
औ औ